गोजोन मोनाबलि नोंथां।
गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिमबो। औ नोंथाङा दा
माबाफोर खालामदों नामा?
अ आङोथ' दायो जेबो खालामाखै ओरैनो दंथ'यो।
आं नोंथांजों दा फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन?
अ सावरायनो हागोन दे सावरायजागोन।
आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ औ जागोन दे सावरायजागोन।
जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा होनोब्ला जोङो नाफामखौबो ओ बेयाव मख'नो हायो। ओ नाफामखौ जोङो सिगाङावहाय मारै बानायो होनोब्ला ब्ला बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया जाबोगासिनो दङ। आरो बेखौ दासिमबो ओ इयुन जोलैयावबो जालांबाय थागोन होननानै आं मिजिं थियो। ओ मानोना बर' हारिया मोनसे ओ बर' हारिया नाफामखौहाय भारतावहाय जि आइटेक मोननाय मोनसे जाग्रा बियो बर'नि दोरोङारि जाग्रायाव गोग्लैयो ओ बेखौ बानायनो नि थाखाय जोङो सिगाङाव जोङो खाथि खालानि जाम्फैफोरनिफ्राय ना मोनोब्ला एबा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय ना गोरलैफोरखौहाय ना मावा ना फिथिख्रि गोरलै गोरलैफोरखौहाय जोङो सायनानै बेखौ ओ गोरान जाजासे फोराननानै बेखौहाय जोङो सानदुङावहाय गोरान जाजासे फोराननानै लानानै बेयो जेब्ला गोरान जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय गाहेन उवालाव हाय गायहेन उवालावहाय देनाय जायो। आरो बे बे देनाय समावहाय जोङो बेखौ थास' बिसुंजों देफानाय जायो। अब्लासो जोङो बेखौ नाफाम होननानै बुंनो हागोन। थास' बिसुंजों देफायोब्लासो बियो नाफामनि महर लायो। बेनिखायनो बेखौ थास' बिसंजों दाग्रोनाय जायो आरो नोंथां। दे-देफानाय जायो आरो नोंथां। ओ बिनि उनावहाय ओ बेखौ गेब्लेेजासे देनांगौ। फार्स्टआव जोङो ना गोरानखौ ओरैनो देग्रो देग्रोयो ना गोरानखौ ओरैनो देग्रोनायनि उनाव जोङो ओ खाथि खालायाव मोननाय थास' बिसं एबा हाथाय बाजारनिफ्राय मोननाय थास' बिसंफोरखौहाय जोङो बिगुरखौ गारना थास' बिसं नि बिगुरखौ एबा थास' गोसोमनि बिगुरखौ गारनानैहाय जोङो बेखौहाय ना गोरानजों देफानानै लानाय जायो। गाहेन उवालावहाय बेखौ देनानै लानाय जायो। ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ आरामसे जोङो बेखौ ओ नाफामखौ गाहेन उवालनिफ्राय देख'नानै जोङो बेखौ ओ बयेमाव बा दिंग्रिनि बयेमाव एबा ओ औवा हासुं फोरावहाय गोदो गोदो गोदाय बांसिनै औवा हासुंफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा बांसिनै नै ओ सुबुंफोरा औवानि ओ दिंग्रियाव दिंग्रिनि बयेमफोराव ओ एबा थाव गुबैनि थाव गुबैनि पेकेट फोरावहाय बे नाफाम बे देनानै लानाय खौहाय सोनानै दोनो आरो बेखौ सोनानै दोननानै बेखौ गोरायैनो बयेमाव सो सोनानै दोनोबा बेखौ गोरायैनो खाथेनानै खाथेनानै दोननानै दोननाय जायो बेखौ प्लास्टिकजों गांब्रै गांबा प्लास्टिक होनानै बेखौ सिगाङाव खाथेग्रोयो आरो बिनि उनाव सायावहाय जोङो मुख्राखौ खाथेयो आरो बेखौ खाथेखांनायनि उनाव ओ बेयाव मोनसे फोथायनाय दं दि ओ जे बे सिङावहाय मोजाङै खाथेयाब्ला एबा बार हाबोब्ला बे नाफामा मुसियो। थारैनो जोङो नाफामखौ खालामोब्ला जोङो बे बेखौ बे ओ ओ बेखौ जोङो नुनो मोनमारोदि जुदि नाफाम सोनानै दोननाय बयेम सिङावहाय जोङो ओ मोजाङै खाथेनानै गोरा खाथेनानै जों बेखौ अबेबा मोनसे गोरान जायगायाव जोङो बेखौ दोनाब्ला बेयावहाय जोङो बार हाबनाय जायोब्ला बेयावहाय जोङो मुसिनाय खौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो औवा हासुंखौबो जोङो औवाखौहाय जोङो औवा फिसा औवा हासुं फिसा गल बेयावहाय बो जोङो जेबो गावा लासे बेखौ मोजाङै सैनानै लाग गोरनानै औवाया जेरावबो गुदुं गैयाजासे जों बेखौ नायनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो बै ओ देनानै लानाय नाफामखौहाय जोङो औवानि हासुंआव सोनानै लायो। आरो सोनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ थालिर थालिर बिलाइजों एबा जोङो प्लास्टिकफोरजों एबा सिथ स्थ्रिफोरजोंहाय जोङो बेखौ ओ थुमनानै लायो बा खाथुबनानै लायो। बा थालिर बिलाइफोरखौ बा सोथुमनानै दोनो जाहाथे बे सिङावहाय बार हाबनो मोना बेनि थाखाय बेखौ खालामनानै दोननाय जायो।
आरो जोङो प्लास्टिकआवहाय पेकेटफोरावहाय जोङो माबोरै सोयो होननानै बुङोब्ला ओ थाव गुबैनि पेकेटफोरावबो आजिखालिनि जुगावहाय जोङो सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेवहायबो बै नाफाम देनानै दोननायखौ जोङो सोखांनायनि उनाव जोङो बै पेकेटफोरखौहाय जोङो अरजोंहाय जोङो सावथ्रमनानै लायो। ओ-बेबायदिनो नाफामखौहाय बेबायदि सोखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ- सप्ता सप्ता खनसे बा ओ-से दाननि गेजेरावहाय जोङो बेखौहाय बेखौहाय जोङो नाफाम मह हरै मोनो मानोना नाफाम महरै मानोना बै ना देनानै दोननाया बियो। थास' बि बिजों मोजाङै गलायनानै बियो सेवनाय महर लायो। बेखौनो जोङो नाफाम होननानै बुङो। आरो बे नाफामखौ बरफ फोरा बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोराव होदेरनानै जायो। जेरैहाय हमनानै लादो जोङो थास' आथिंफोरजों जोङो बे खौ जायो थास' आथिंनि अनगायै मालाबा जोङो नाफामखौ ओरैनोबो होदेरनानै ओरैनोबो जोङो बेखौ सारायावहाय होनानै बेजों लोगोसे जोङो सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु आरो ओ-जोंनि बर'नि जि आइटेक मोननाय। ओ-दोरोङारि होनोब्ला जोङो ओ-गंगार दुन्दियाफोरखौ होदेरनानै बेखौ एवनानै लानानै बियो नाफामनि महर लायो। बा जाजायो बेबायदिनो ओ-नाफाम खौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि जोलै जोलैनिफ्रायनो फैबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो। आबै आजौ। आबै आजौ समनिफ्रायनो फैबाय थानाय बे नाफामखौहाय बेबायदिनो बानायनानै जायो। आरो दासिमबो बे नाफामखौहाय जोङो बानायनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो नाफाम खौ बानायो होननानै आं मोनथियो आरो नोंथां। बेबायदिनो नाफाम नाफाम सङोब्लाथ' जों नाफामखौ दोनखुमानो हाखाया। नाफामा गोजानाव थाब्ला बो मोदोमखायो। बेखौ बेखौ बयबो बर' सुबुंफोरानो मिथिखायो आरो नोंथां। ओ-बेबायद दिनो नोंथांआ आंनि फोरमायनांगौ नाफामखौ बोरै बानायो आं बेखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। नोंथाङा दा आंनि सिगांआव माबाफोर फोरमायफिनो सानदों नामा?
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम जोबोर मोजाङै ओ-फोरमायनानै होनायनि थाखाय। आंथ' दायो बिदि ओ-बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै बुंनो सानाखै। आङो नाथायबा मिथिंगानि सोमोन्दैसो एस से नोंथांजों सावरायनो होननानै सानबाय।
अ नोंथां सावरायनो हागोन।
जेनेबा दायो मिथिंगाखौ जोंना माया गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो। नो दङ बिनि सोमोन्दै आङो एसे बुंनोसै।
औ
मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो। ओ- मिथिंगायानो जादों- जों सुबुं माहारिनि लोगोसे ओ-जों गासै बो जिउआरिनि गिबि बिथा एबा गुदि बिथा। ओ-बियो जोङो बार दै आदार अरन जिब जुनार आरो जोंनो गोबां मिथिंगायारि फुंखाफोर होयो। जायखौ जों- जोङो थांनानै थानायाव जोबोर गोनां जायो आरो। नाथाय सुबुं माहा रिया मिथिंगाखौ गोबां खहा खालामगासिनो दङ। आथिखालावहायो जायनि थाखाय। गोबां आबहावायारि जेंनायाबो सोमजिगासिनो दङ आरो। जेरैहाय हमनानै ला बिफां लाइफां दानफायनाय सुबुं अनजिमाया बांबोनायजों लोगोसे। ओ-थाग्रा खुलिजों सुबुं माहारिनो नांगौ जानायखाय ओ-दिनै बिफां लाइफां दानफैनायाबो आथिखालाव गोबां बांलांबाय। दा- सुबुं सानखोनि अनजिमाया गोबां बांगासिनो थानायखाय गोबां बेबायदिनो ओ अरनबारिफोरखौ दानस्रांनो हमबाय थाग्रा फुलि बानायनो था खाय। आरो बेबायदि गोबां अ बिफां लाइफां आरो अरनबारिफोरखौ ओ दानफायनायनि जाउनाव बे अरनबारियाव थानाय ओ मा होनो जिब जुनारफोर गोबां जिउआारिफोर थायोना अरनबारियावहायो। बेफोर जिवारिफोराबो माखासे गोमालांनो हमबाय आरोना। बिसोरो माखासे गोमालांनो हमबाय लोगोसेनो ओ सम समायो बिसोरहा थाग्रा खुलि गैयि जानायखाय बिसोरो बायजोआव ओंखारबोनानै जेनेबा ओरैहाय नोगोर सोहोरफोराव बा गामिथिं ओंखारबोनानै बिसोरो सुबुंखौबो सुबुंफोरखौबो डिस्टार्ब खालामफैयो आरो। जेरैहाय मैदेरफोर मोसाफोरा फैनानै मा ओ सुबुंनि जिउखौबो खहा खालामफैयो बिसोरो मैदेरफोरा जेनेबा सुबुंफोरखौ गाथारफैयो। बिदिनो सुबुंफोरा बि-बिसोरजों मोगा मोगिबो जानांगौ जायो आरो लोगोसे सम सम जिउबो गोमानांगौ जानानै फैदों। बेखौ जोङो दा आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जों खोनानो मोनो आ रो निउस रादाबफोरनि गेजेरजोंहायो।
औ
आरोबाव ओ मा होनो? दा बिफां लाइफां दानस्रांनायनि जाहोनाव ओ जोंनि बारमण्डलाव थानाय मा होनो? कार्बनडाइ अक्साइद गेसनि बिबाङाबो बांलांगासिनो दं आरो। दा बिफां लाइफाङासो ओ मा होनो बेफोरखौ होबथानो हायोमोन नाथाय दा ओ दानफायनायनि जाहोनाव माने बेयो कार्बन दडाइ अक्साइद गेसनि बिबाङा बांलांनो हमबाय।
आरोबाव बांलनायजों लोगोसे बे काम्राइ अक्साइड गेसाआ माने ओ दुंथाइखौ बिसोरो माने गोबां बोनै। लानो हायो आरो कार्बनडाइअक्स गेसा ओ- मा होनो बांलांनायनि जाहोनाव ओ बिसोरो गारि मथरनिफ्राय ओं खारनाय ओ मा होनो बिदुं आरो लोगोसे गोबां दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय बिदुं आरो साननि बिदुं फोरखौ माने कार्बन डाइ अक्साइदआ गोबांथार बोनानै लानो हायो आरो। दा जायनि जाहोनावहाय आथिखालाव ओ मा होनो थाया बुहुमारि दुंथाया एबा ग्लबेल वार्मिंआ जागासिनो आरो। नै दाबो गरम बो थोर जागासिनो ना दाबो जोंनाव गोबां बोथोरा गरम जानानै दं आरोना। बेफोर गासैबो जाहोनानो जाहैबाय माने बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोन आरो बेफोरो। बेफोर गासैबो सुबुंनि खामानि मावनायनि थाखायनो जादों बेफोरो गासैबो बुंनो थांङोब्ला। ब्ला
आरोबाव आङो सानो जोंना ओ मा होनो मिथिंगायाव गोबां जेंना सोमजि सोमजिबावो जेरैहाय हाय दैबाना जानाय ओमफ्राय लेन्डस्लाइद माने हा गिसिखानाय बेफोरबो जायो आरो बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाहोनाव मानोना बिफां-लाइफांनि रोदाफोरासो हाखौ गोरायै हमथानानै ला खिनो हायो दा बेफोरखौ जोङो दानस्रांलांनायनि जाहोनाव एबा बिफां-लाइफांखौ जोङो ङो गायनायाव माने खम जालांनायनि जाहोनाव हायो दा जोंना गोबां बेबायदिनो अखा हायोब्ला अखा बोथोराव ओ लामाफोरा ओ मा होनो हाया गिसि गिसि खाथेनानै थांलाय फैलाय हान्थिनाय लामायाव हायो गोबां खहा खालामो सुबुं फोरनि जिउआव आरो लोगोसे दालां बायदिफोराबो बायसनानै थांलाय फैलायनि राहाया माने गोबां जेंना सोमजियो आरो। जायनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरनि जिउ थांनानै थानाय राहायाव माने गोबां खहा फैयो। गोबां बेबायदिनो बेफार खालामनाय बायदि इरि थांलाय फैलाय राहायाव हायो जेंना जानानै फैयो आरो। अ ओमफ्रायो दा बेबायदिनो आरो दंबावो गोबां जेंना सोमजिहोबावो। दा गोबां अभार पपुलेसन जानायनि जाहोनाव माने सुबुं सानखोआ बांद्राय जालांनायनि जाहोनाव गोबां माने मा होनगोन ओ - दा खोर-दालाफोर गारनायाबो बांलांबाय जेरैहाय जोङो नोगो सोहोराव नुनो मोनो नोगोर-सोहोरावथ जोंना गोबां सुबुं सानखो आरो न'